हेल'
ओं
नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङ ना
औ आं दायो फ्रियावनो दङ
अ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोनना आंजों अ बे टपिकआनो जाहैबाय बर'फोरनि गोदो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे मुंदांखा ओंख्रिफोरनि सायाव औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरदो
बर'फोरनि गोदोनि मुंदांखा ओंख्रि होनोबा साम'जों सबाय
औ
उन अनला दाउ
औ
जों नारजि
उम
उम साम' ओं ओ अनलाजों दाउ ओंख्रि सङोब्ला
औ
अनला ओ माइरंखौ दैयावसोम नानै बेखौ गायहेन नोंआव देनांगौ आरो उवालाव
औ
दाउआथ' आजिखालि दाउआथ' न'आवनो मोनो। दाउखौ बुथारनानै दाउखौ बुथारदो ओमफ्रायो दाउखौ एवनानै एवनानै दै दै होदो दै होबाथाय अनलाखौ होदो आरो ओमफ्राय बेयावथ' खारै होयो नालाय खारिखौ जोङो नालेंखल बिगुरनिफ्रायबो मोनो आरो थालिर थालिरखौबो दाननानै जों खारै बानायो बे खारैखौ होदो होमबानो अनला ओंख्रि जाबाय आरो।
उम।
साम'जों सबाय संनाया हा साम'खौथ' सामुंखौ सबायखौ साम बांसिनानो साम' जायो मोजांसोना लायो। बुथोमना लानानै हुख्रेमना लानानै बेखौ माबा खारै होनायनो रुग्रोनांगौ आरोना बेखौ हुख्रेमनानै खारैनानै रुदो ओमफायो साम'खौथ' मोजाङै सुनानै सायनांगौ। सायनानै आराम सुनानै एखौ एवदो एवनानै मोजां एवनांगौ आरोना एखौ।
औ।
एवनानै ओमफाय उनावहाय मोजाङै दै रानबा बिनिया साम'आबो रुइना रुइबा ना सबायाबो रुइबाथाय बेखौ सागंजों सानांगौ आरो सागंजों सानानै साम'आ मोज मोजां माबाबाथाय साम'आव लखबनानै होनांगौ आरो ओमफ्राय मोजां गोदौ होबानो बियो जा आम'जों सबाय। अमाजों नारजि संनायाबो गोरलैयानो माया खथ' मा माबायावनो हाथायाव बबावखौ माबाया नारजिखौ दैयाव एसे सोमनानै दोननांगौ आरो ना।
उम।
सोमनानै। आरामनो। बेखौबो खारैजोंनो रुनांगौ बांसिनानो खारै होनाय जायो बे सबाय अनलायफ्राव खारैखौ खारैजों आराम रुनानै लाग्रोदो। ओमफ्रायो रुइबाथाय माने बेखौ मोजां रुइबाथाय अमा मेजेमखौ एवनानै होनांगौ आरो ना
औ
नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो।
ओ जेरै- बे ओ सबायजों। सबायजों साम' अनलाजों दाउ नारजि अमा बेफोर संनायावबोथ' खारैनि बिराद गोनांथि जायोना खारै नङाबानो बेफ फोर ओंख्रिफोरा संजायानो माने। बेखालि। खौहाय। जोङो मुदु फुल बिफांनिफ्रायबो बानायनो हायो। दान्स थ'नानै फोराननानै आरो बे थालिर बिगुरा थालिर दंफाङा बेखौबो आराम फिसा-फिसा हाना नै सान्दुं मोजां सान्दुङाव फोराननानै बेखौहाय सावनानै हांगार खालामनानै बेखौहाय हाथ हांगारजो खालामखांनानै इखौ हाथ'फ्ला जाबाथाय। बेखौहाय दैजोंमो जाङै गलायना लानानै माने लाव दुम महराव खालामना लायो आरो जाहाथे सरनायाव उनाव मोजां जायो आरो बेखौ सरनाया जाबाथाय बेखौहाय गोबाव समहालास समहाला ओंसिम बेखौ जानो थाखाय माने ओंख्रियाव होनानै जानो थाख थाखाय बेखौहाय थिनानै दोननाय जायो। बे बेफोर बर'नि ओंख्रिफोरा गोदोनिफ्रायनो आथिखालसिम मुंदांखा। जाबोगासिनो दं आरो बेफोर ओंख्रि दहाय आथिखाल गोबां।
हटेलफोरावबो मोननो हासै। जेरै- बे स साम' सबाय अन अनलाजों दाउ नारजि अमा बेफोर गोबां गिदिर-गिदिर हटेलफोरावहाय ओंख्रिफोरखौ गोबां गिदिर-गिदिर हट टेलफोरावहाय मोननाय जासै आरोना दायो। बेफोर ओंख्रिफोरा जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे बर'फोरखौ मोनसे सि सिनायथि होनाय। मानोना बेखौ गो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो संबोगासिनो दं दा बेफोर ओंख्रिफोरखौहाय बर'फोराल' संनानै जाया गुबुन-गुब बुन। गुबुन-गुबुन हारिनि मानसिफोरा। बो बेफोर बेसोर ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो आरो।
औ।
बेफोर ओंख्रिफोरा माने मुंदांखा जानानै दङ आरो बेफोर आथिखालाव बेफोर ओंख्रिफोरनि अनगायैबो बेलेग ओंख्रि मोनो ओंख्रिफोर मोनो आरो बे नाफाम। बे नाफामाबोथ' बर'नि मोनसे गोदोनि मुंदांखा।
औ-औ।
बे नाफामखौथ' नाफोरखौहाय गोदो गोदायथ' नाफोरा बिराद दै बिलो बिलो जाम्फै दुब्लि बेफोराव मोन मोननो हायोमोन बेफोर नाफोरखौहाय लाबोनानै हमनानै लाबोनानै जेखाइजों हमनानै ला बोयो नङाबा जे जों लाङि सायो बेफोरखौहाय लाबोनानै ओय दा ना नै आराम साफा खालामनानै सान्दुंआव फोरानो। सान्दुंआव फोरानखांबा बेखौहाय आराम रानथुनला रानजासो जाबाथाय बेखौहाय माने उवालावहाय देयो आरोना। बे नाफाम देनायावहाय जोंहा थास' था स' गोसोमनि देन्थागोव होयो। बे देन्थाखौ होनानै बेखौ जों हाय मोजाङै गेब्लेजासिम देनानै लानानै बेखौहाय माने गोबाव बेखौथ' हासुङाव। एबा बयामफोराव सनानै दोनो। बे भयामखौहाय गो बाव दान मोनसे हा लागैसिम सोनानै दोनबासो बे जाजायो आरोना। ओमफाय बेखौ दान मोनसेहालागैसो सनानै दोनबाथाय बेखौ नोङो थिनानै दोननाय जाखाम नालाय नों माला गो जानो गोसो बे खौ जानो हासिगोन बे नाफामखौबो आथिखालाव गोब बां गिदि गिदि हटेलफोराव मोननाय जायो। बे नाफामा जाहैबाय बर'फोरनि गोदो बेनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे जाग्रा दान
उम औ
आरो बेफोर ओंख्रिफोर जेरै बे साम'फोर साम'जों सबाय संनाय बे साम' साम'खौहाय बिलो फुख्रि जाम्फै बिदिआव मोननाय जायो
औ
हम आरो बे अनलाजों दाव संनाय जेरै बेजोबो अनलाजों दाव संनायाथ' गोदो गोदाय दाउफोराथ' न' न'खराव गोबां दङमोन नालाय बे दाउखौ जेरावबो लायनांगौ गोनाङानो जायामोन आरो आथिखालावथ' बे अन अनला देनो थाखाय उवालनि गोनांथि जायोमोन ना गोदो दाना आथिखालावहाय बेफोर खौहाय मिचिन फोरावहाय उननानै लानो थानाय जायो आरोना मेसिनाव ग्रेन्दारफोरावहाय बेखौ उनग्लिनानै लायो ग्लिना लानानै बेखौहाय नांगौसेबां बेहाय उनाय जायो आरो आरो बे ग्रिन्दारा उन बाथाय बे अनलाखौ अनलाया माने माइरंखौ सोमनाय जाया आरो ओरैनो गोरानैनो उनाय जायो ओमफ्राय उवालाव देनाय बाहायखौहाय उवालाव देबाथाय बेखौ सोमगोरोन गिसिग्रनानैसो देयो नालाय
औ
ओंखायनो उवालाव देनाया गोदो गोदायथ' बेफोर इसिगाब मेसिन इलेक्ट्रिक मेसिनफोरा गैयामोन नालाय ओंखायनो उवालाव देनाय जायोमोन आरो आरो गोदानि मुगायाव बुङो गोदोनि आबै आबौफोर दासिम थानाया बुङो आरोना माने उवालाव संनाय अनला ओंख्रिया बांसिन गोथाव जायो होननानै बिदिनो बर'फोरा गोबां गोदोनिफ्रायनो ओंख्रि बेफोर ओंख्रिफोरखौहाय जाबोगासिनो दं आरो ओमफ्राय मुंदांखा थारसै आरो बे बर'फोरनि बर'नि ओंख्रि बे बय जेरावबो मिथियो बेखौ गिदिर गिदिर हटेल फोरावहाय गोबां जानाय जायो। आरो बिनि बे ओंख्रिफोरा जानोबो गोथाव आरो
औ औ।
बे ओंख्रिफ्रा जानोबो गोथाव औ आरो बेखौहाय गोबां सुबुंफोरानो बानायना जासै बर'फोराल' बेखौ जाला बेलेग बेलेग हारिनि मानसिफ्राबो न नआव संनानै जायो। बेफोर ओं जानो गोथाव आरोना नोंथांनिसिम गोज जोननाय थाबाय आंजों सावरायफानायनि थाखाय।
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय। दे नोंथां।